नोंथां औ नोंथां औ नोंथां खोनादों औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ दे होनो हागोन दे।
औ नोंथां ओ गिबि गिबियावनो जों बुंनो थाङोब्ला जोङो रांखौ माबोरै आरजिनो हायो बेनि बिखय सोमोन्दो ए रायलायगोन आरो नोंथां?
औनो जागोन दे नोंथां दे।
औ नोंथां बेबायदिनो जोङो रांखौ मानिफ्राय मोननो औ। रांखावरि आरजिनो थाखाय जोङो मा मा राहा लामा दङ औ मिथिखागौना? औ नोंगौ नोंथां मि
थेवबो जोङो जों सानैनि गेजेराव एसेब्लाबो बुंथिलायनानै थानोसै। बिदि आङो बुंहरग्रोनोसै।
औ
जोंनिथिं जेरैबायदि माने थाखा फैसा रांखावरि आरजिनो थाखै जों जोंनि बिदिनो मा होनो बोरमा फिसियो गोबां बोरमा फियो गोबां न'खरफोरा आरो अमा दाउ हांसो बेफोरफोरखौ फिनानै बेबायदि थाखा फैसाखौ ओ आरजिगासिनो आरो न'खर बेजोंनो दैदेनगासिनो दं आरो जेरै अमा अमा होननानै बुङोब्ला
औ
फिसिनानैबो जोङो बे अमाखो फिसा खांहैयोब्ला बांसिन थाखा फैसाखौ मोननाय जायो आरो ना?
औ नंगौ नोंथां।
जोङो जेरैबायदि अमाया ओ मा होनो गोरबोआव बेनिफ्राय आं गुसुङै बुंहरनो सानदों नोंथाङा खोनासंनानै अमाखौ फुलि होनो फुलि होयोब्ला बा फिसा खांहोयोब्ला जोङो बांसिन थाखा फैसाखो माने बांसिन जोङो आरजिनो हायो आरो अमा बिमा खालामनोब्ला जोंनि बारि फोरा एसे गिदिर जानांगौ।
औ नंगौ नोंथां।
जायगा जानांगौ आरोना होनब्लानो जोङो मा मानै बा ओ मानै माथाम लाखिनानै आरो हाथाराब्लाबो मा सासे लाखियोब्ला गोबां बेबायदि थाखा फैसा जोङो
उम नोंथां नंगौ।
ओव अमाखौ फुलि होयोब्ला जेब्ला जोङो मा होनो ओ बुन्दानो हैयोना जोङो बेखौ हैना बेखो फुलि होनाय जायो। आरो जों फुलि अमाया गोरबोआव माने मा होनो थाम दान थाम दान नैजि दिन बिदि गोरबोआव अमाया थायो फुलियो बेनिफ्राय थाम दान नैजि दिन जायोब्लानो अमाया जोनोम जायो आरो अमा फिसाया जोनोम जायो फ्राय आरो खो जोंङो मास मोनसे बा थामजि दिन
औ
थामजि दिन बेनिफ्राय मा होनो आधा आरो आधा बाव दोननोबा बा देरमास होनना बुङोना बे देरमासोब्लानो अमा फिसाया फानजानाय जायो आरो सोरबा फा अमा फिसाफोरा मा होनो मोजां गिदिर जायाखैब्ला से फाननांगौ बायदि सम सफैब्ला माने बियो देराखैब्ला बिखौ मास मोननै बेसांसिम जोङो दोननानै जोङो फाननो हायो आरो जोङो अमा फिसा फानोब्ला दानि दिनाव अमा फिसाया जाबाय फास हाजार बा रोजा ब्रै रोजा जा बिदि मोनो अमा बुन्दाखौहाय आरो बुन्दिखौ थाम रोजा बिदि मोनो ब्रै रोजाबो मोनो आरो बिदिहायनो दसथा अमा फिसा जुदि जों फानोब्ला बिदिनो जों गोबां बिदि थाखा फैसाखौ मोनो आरोना रां रांयो दा बेनि- फ्रायनो जोङो अमा बिमा फिसियोब्ला जोङो मोजाङैनो रां रां आरजिनो हायो आरो
औ नंगौ नंगौ
ना फियो ना फिया बेखौ एसे बुंहरनो हागोन नोंथाङाबो
औ ओ मिथिनायखिनिखौ माने फोरमायनो ना नाजानोसै नोंथां ओ जोंना गिबि यावनो बेबायदि माने जोंनि बर'फोरा माने ओ बेबायदि बिदिनो अमा फाननानै माने अमा फिनानै जोङो माने फो रां आरजिनायखौ जों गोबां नुनो मोनदों बर' आइजो फोरा माने बर' बर' साफ्रोमनिबो न'खराव हेल' औ नोंथां खोनादोंना औ बेबायदिनो जोंनि साब फ्रोमनिबो न'खराव दाना अमाया माने मासेबाबो थाथारो आरोना नों थां औ बे बायदिनो अमाखौ जों उम नोंथां बुंलांनाय बायदिनो ओ जोंना आबो बेबायदिनो गिबियावनो बेखौ फुलि होग्रोयो फुलि होग्रोनानै बेनि उनाव बिनि फिसाखौ माने बेखौ माने बिनि फिसाया ओ बिदिनो फेमिलि माने बारायो माने औ बेबायदिनो बुरजा जानानै माने ओ जिथा बेबायदिनो गुथा ओरैबायदि जन्म जायो आरो अमा फिसाया औ बेबायदिनो जन्म जानानै बे बे फिसाया गिदिर दिरबाथाय बे बेखौ माने जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो गोब बां ओ बोरमानि बुंनो थाङोब्ला बोरमाखौबो जों बेबायदिनो फुलि होनानै बिनि बेखौ फिसा बाराय होनो हायो जों नोंथां बेबायदिनो बोरमा खौ बुंनो थाङोब्ला जोङो बोरमानो गांसो गांसो माने बोरमाखौ फोथांना लाखिनोबा ओ बे बेनो गिबियावनो जोङो गांसोनि गोनांथि जायो नों थां बेबायनो हाग्रा बिलाइ बेबादिनो दंफां बि लाइ बेबादिनो होनांगौ जायो आरो नोंथां बेबायदिनो बेखौ बो ओ फुलि होखांनायनि उनाव बे बोरमानि ओमफ्राय माने जोङो फिसाखौ मोननो हायो बे फिसाखौ मोननायनि उनाव माने बे खौ देरबाथाय जोङो बेखौ ओ स्नि रोजा बा दाइन रोजा गोबां राङाव जोङो दाम खामनानै हाथाय बाजाराव जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो। हायो आरो नोंथा औ
ओ बिनि बागैबो जे दावफोर हां सोफोर बिदि लानानै रां आरजिनो हायो दानि दिनावथ' नै दाउमा ओ दाउआ केजिसेयाव सारिस' फासस' बिदि गथा फानोब्ला आरो जोङो बेफारफोरनिफ्राय बायना जायोब्लाथ' बिदि दामा फवासेयावनो ओ खख्लाय होनाङो दा बिदि हिसाबै दाउफोर फिसियोब्ला गोबां बेबायदि थाखा फैसा आरो दाउ फिसियोब्ला जोङो एसे दाउफोरनो लागै बेमार आजार जायिनि थाखाय जोङो मुलिफोरखौ होबाथानांगौ।
नंगौ
मुलिफोरखो बाहायोब्ला माने दाउफोरखो दाउ हांसो बेरामनि फ्राय माने रैखाथि होनो हायो आरो होनब्लानो ज जोंनि न' खर सालायनायाव जोंनि बर'फ्रा न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो सहाय जा गोन दाउ, अमा बा, दाउ हांसो फिसिनानै बेफोरनिफ्रायनो जोङो साख्रि साखरि गैयाब्लाबो जोङो माने बेफोरजोंबो रांखावरिखौ आरजिनो हायो आरो गोबां न'खरफोरखौ जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों। बर'फोरनि गेजेराव
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोङो नुनो मोनो आरोना
औ।
दा नोंथांमोननि जायगायावबोथ' बिदिनो बर' बर'फोर दंसोगारो दां?
औ दं नोंथां बेबायदिनो ओ
बिसोरबोथ' गासैबो बिदिनो दाउ अमा फिग्रा फिसिग्रा गोजाना
औ औ नंगौ नोंथां, ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि जु आथिखालनि मुगायाव गोबां बर' आइजोफोरा गो बां ओ गोरिब न' खर बा गोरिब न'खर बा धोनि न'खरानो जा उम बेखौ माने अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनदों बा बायदिसिना जिब जुनारजों ला नायखौ जों नुनो मोनदों बा मोसौ मोसौआथ' मोसौखौ थ' जोङो फुलि होनानै माने बे फिसा जाहोनानै जों फाननो हायो। मोसौनि दामखौबो नोंथाङा मिथिखानांगौ जानांगौ बेबायदिनो मोसौ फिसायाव गोबां रां मोसौ फिसायावबो गोबां रां मोनो आरो गिदिर फानबाबो गोबां रां मोनो बेखौ फालांगिनो फानहरबाथाय जोङो गोबां रां आरजिनो हायो औ
औ दे नोंथां दे ओं
औ बे बे मोसौखौबो जोङो
दा जोंनियावबो बिदिनो मोसौ गाय फिसिनानै ओ मा होनो गोबां बिदिनो न'खरखो सालायदों जेरै मोसौ फियोब्ला मोसौल' मोसौल' नङा गाइखेर फाननानै
औ
मोजां मोसौ गाय मोनफ्लाङोबा बिदिनो मा होनो गाइखेरखौ बुरजा होयो आरो बेखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ बिदिनो हाग्रा गांसोफोरफोरखौ दाननानै दाननानै होनांगौ आरो
औ
बेनो गाइखेरा गोबांथार मा होनो सेरगासेयाव बिदिनो फुंनि माव ओ नै लिटार नै लिटार थाम लिटार बिदि गाइखेर होनायखौ जोङो नुनो मोनो मोसौ गाइनिफ्राय आरो गाइखेर फाननानैनो गोबाङा बेबायदि न'खरफोरखौ सालायगासिनो दङ आरोना
औ नंगौ नोंथां नंगौ बेबायदिनो जोङो मोसौनिफ्राय गाइखेरबो मोननो हानायो। बे गाइखेरखौनो जोङो औ बेफारिफोरनो फानहरोबा जोङो गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां
औ आरो मोसौखौबोथ' जों मोनखाबाय बेनिफ्रायबो जोङो दा मोसौआबो जुदि बोसोरसे बोसोर बोसोरनै बोसोरथाम फेदेरोब्लानो जोङो बिदिनो जि रोजा जिबा रोजा बिदि जोङो बेसेबां दामाव फाननो हायो आरो ना मसौ
औ नंगौ नोंथां
होनब्ला जोङो माब्लाबा समाव जोंनि न'खरफोराव बेमार आजारफोर जायोब्ला बे मु माबलाबा थाखा फैसा ओ आखाइयाव फैसा गैयाब्लाबो जों बे मोसौखौ फाननानैनो बेमार आजारफोरखौ नायनो हायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
थाखाय गोबां सहाय जायो आरो जोंनि जिब जुनार फिसिनाया।
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो ओ गोबां अनसुंथाइ होयो न'खराव थाखा फैसा गैयाबा रां रुफा गैयाबा बेफोरबाय बिदिनो आरोना नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जानानै फैबाय नोंथां औ नों नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आं गोसो
आंबो गोजोननाय मोनदों। दे जागोन दे दोनथ'नाय जासिगोन दे होमबा
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोनथों